नोंथां गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय नोंथांसिम।
आं आंनिफ्रायबो नोथांनिसिम गोजोन फुं फुंबिलिनि
औ नोंथां दा जों माने थआव सावरायनो सानदों नोंथिंआ एसे
आं दा नोंथांनियाव नोंथांनियाव मोनसे सावरायनो सानदों बे बेनो आरो ना नोंथाङा खोनासंनो हाला होमबा?
औ नोंथां दे बुं।
फरायसालियाव फरायसाफोरनि गेजेराव खान्थि सोलोंथाइ सोलोंथाइनि थाखाय बिथोनि थाखाय बिथोनफोरा मा मा? नोंथाङा नोंथाङा बेखौ फरायना बुंनो हागोन नामा फरायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन जिहेथु फरायसाफोरनि गेजेराव खान्थि सोलोंथाइनि बागै बुंदोंना नोंथां?
अ
औ सोलोंथाइनि आरो खान्थि सोलोंथाइ बेसेन मोनदांनाय गोसो फोजाखांनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि मावनो गोनां हाबाफोरखौ गाहायाव होनाय जाबाय बेनि बागै फुंनि दस समायाव बा मिनिट समखौ खान्थि सोलोंथाइ आरो बेसेन मोनदांनाय सोलोंथाइनि थाखाय दोनखादों। बेनिनो से मिनिट समखौ थियान खालामगोन बा मिनिटनि समखौ गेदेमा सुबुंफोरनो बिबुं बोसोन फारि फरायथिनि होगोन फोरों फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि लिरनानै ला बोगोन आरो आद्रा थानाय बा मिनिट सम थि सोलोंथाइ आरो बेसेन मोन मोनदोरोंनायनि गोनां बाथ्रा फरायसाफोरजों सावरायनाय जागोन नोंथां। माब्लाबा समाव सिरियै बयबो खालाम होनांगोन बेनि उनाव फरायसाफोरखौ गाव गावनि गोसो सिंनि बाथ्रा फोरमायनो होगोन देहायारि सोलोंथाइनि परि परियदिउ ड्रिल गय सन आर आरो प्रायामाम खालामगोन।
औ।
रावनि फिरि फिरिय दाउ थिआव खेबसे फराय बिजाबनिफ्राय खा खान्थि आरो बेसेन मोनदां रोंनायनि जथाय सल' सायख'ना दिहुननानै फराय साफोरनो फोरमायगोन। फरा बिजाब गैयि मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय सैथो बावनाय गुबुननि मोजां मावनाय मान होनाय सिबिनाय अननाय आरो बायदि गाम गु बायदि गाहाम गुन बेरखांहोनो हाग्रा सल' खोनासंहोगोन। जेरै हरिचन्द्र सल' श्री कृष्ण बिफा सिबिनाय इसबनि सल' सुबुं सल' बायदि बेफोरनि अनगायैबो हाथ्राब्लाबो हाथाराब्लाबो दान्दिसेयाव सानसे गेदेमा सुबुं बिर जोहोलाव
औ।
थुनलाइगिरि आरिमुगिरि आरि फोरनि जिउ खौरां आरो बिथांमोननि मावनाय आरो बिहोमानि सोमोन्दै बुंगोन नोंथां।
औ नोंथां बुं
आरिमु सोलोंथाइनि परिदिय' हाब हाबथानायाव सानसे हा दर मोजां मोननाय आंगो सानलायनाय सहाय मोननाय आ रिमु अनफावरि गोसो हो फुजा होखांग्रा मेथाइ रोजाबगोन नोंथां। आरोनि बिनि बागै आरो दंबावो आरिमु सोलोंथाइनि आसामनि हा-हारियारि सं मेथायाइखौ फरायसालिनि सुथि जानाय समाव फरायसाफोरखौ लारियै गसंहोना रोजाबनाय जायो नोंथां। जेरै गाव गावनि जोनोम सानखालि साफ्रोम गथ'फोरखौ बिफां फुलि गायनाय आरो बेखौ फोथांनायनि हुदा बिफानखौ मिथिहोनांगोन नोंथां। थांखि जानाय सोबनाय फेग्रा बेसादफोरनि खहाखौ खालामनाय आरो बै बेसादफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो ओ ओ बेनिफ्राय जानो हा-हाथावथि खालामनो गिखंथाव बेराम फोरनि सांग्रांथिनि बागै फोरमायनाय होगोन नोंथां।
बुंलां।
लामानि नेम बादियै थाबायनायनि हुदा जा जाहोनाय गुबुननिखौ गोसो होना खोनासंना फिननाय होनो रोंनायनि हुदा दानानै होगोन आरो बायदि बायदि दंबावो नोंथां आरो दंबावो इदिनो बेसेन मोनदां होनाय गोसो जाखांहोना आरिमु सोलोंथाइनि परियदआव जिबनि फारसे सहायसुला गोजोननि नेरसोन दाउ बाथौ फारौ थांखु जानाय सोबनायनिफ्राय गोजानाव थानायफोरखौ बुंनांगौ जेरै बुंनाय जायो नोंथां बिब्दिनो आरो। सावरबो बाननानै आलायना दोननांगोन समाजनि बिगियान बिगियान बिगियान आबहावा बिगियाननि परिय'दाव थांखु' आरो गुबुन फेग्रा बेसादफोरा जानाय सोबनायनिफ्राय गावखौ गोजानाव दोननाय आरो गुबुनफोरखौ गोजानाव थाहोनो सांग्रांथि जाहोनायनि सायाव सावरायनाय राहा खालामगोन नोंथाङा बुजिदोंना? औ बेनि बागै फोरमायनो सान नोंथां आरो दंबावो मोनसेयानो जाहैबाय दानसेयाव सासे सानसे फोरोंगिरि दैदेननायाव बबे मोनसे जायगायाव जयै साफाय हाबा मावहोगोन। बेनि बागै बुंदों नोंथां आरो दंबावो फोरोंगिरिनि दै देननायाव फरायसाफ्रा सोलोंसालिनि बिथिंनिफ्राय बबेबा मोनसे माहारियारि फसंथानाव ओरैनो सिबि गुदि हाबा मावगोन औ नोंथां। नोंथांङा आरो आ माबाफोर बुंनो गोसो दंबावो नामा?
नोंथांना ओमबा जोब्बाय नामा नोंथांना अब्ला?
औ नोंथां जोबबाय आंनिया आरो नोंथाङा मायबाफोर बुंगोन नामा नोंथांङा?
नोंथांनियाव आं मोजाय मोनसे सोंजागोन नामा नोंथांनाव? अब्ला आं नोंथांनोनो फोरमायनाहोनोसै अब्ला बेयावनो आरोना नोंथां। नोंथां आं अब्ला गथ'साफोरनि मोनथायाइनि संरैखाथिनि आयेनखौ नोंथांनो फोरमायनाहोनसै नोंथां।
मामोन मामोन मामोन?
आं फोरमायसैमोन नोंथां अ नोंथां फोरमायसै गथ'फोरनि बागै होमबा नोंथां न? अ गथ'साफोरनि मोनथायनि सरैकाथि आयग। आयेननि गोहो आरो हाबाफोर सोलिफुबाय थानाय सरैखाथि । होनायजों सोमोन्दो गोनां राहाफोरखौ आनजाद आरो नायफामफिननानै बै फोरखौ मोगथाङाव बाहाय गुबैनायाव
औ।
बादि बोसोन होनाय आयगनि खाबु बादियै गथ'साफोरनि रैखाथिजों सोमोन्दो थानाय राहाफोरखौ बाहायनायनि सायाव रायजो सरखारनो सम सम रायफोरथाय गथायनाय। गथ'सानि बबेबा मोनसे मोनथाया सिख'जानायनि सायाव गोख्रै नायबिजिर नाय आरो बेबादियाव लानो गोनां राहानि सुबुरुन होनाय गथ'साफोरनि मोनथाइफोरख खौ मोननायाव हेंथा होग्रा थादेरसाफोर।
औ थारैनो नंगौ नोंथां।
सिग्लुंनाय हारियारि हिंसा बिग्रायनाय।
औ नोंथां औ।
खैफोद एस एस बि दस मानसि लांथाब खुमानाय मुगैथाव अगेन आखल दिन्थिनाय जलुम खालामनाय। नायसननाय लाजि लाजि गैयै लाजिगैयै आरो फालांगि बायदिफोर बादि समाज बेरेखा हाबाफोरखौ होबथानायनि राहा लामाफोरखौ दिहुननानै होनाय। जाननायजों खेंनाय गथ' दस्रा दावगा खहायि गाब्रनाय गथ'सा उन्दै लाइमोनारि दाय गोनां हाबा मावनायनि हुदा गोनां गथ'सा न' बिमा बिफा गैजायै गथ'। जेल जानाय गथ'सानो होननो गोनां एबा गथ'साया मोननो गोनां जोथोन आरो रैख थिजों सोमोन्दो गोनां बिथांफोरखौ बिजिर नानै नायनाय आरो बेनि थाखाय लानो गोनां थि राहा होनाय। नोंथाङा आरो दंबावो नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय। गथसाफोरनि मोनथायनि बागै सम सम सोरजिनानै दिहुननाय बायदि रादाय हायुं गेजेरारि आयनफोरखौ फरायनानै लानाय गथ'साफोरनि मोनथाय बिथिंनि हाबा हुखा बिथिंखि बिथांखि आरो गुबुन गुबुन हाबाफोरखौ सम सम नायबिजिरफिननाय आरो बेफोरबादि हाबाफोरजों लोगोसे नेमखान्थिफोरनि बागै गथ'साफ्रा मिथिनो लुगैनाय आरो बिसोरखौ गोसो होनायनि फारसे नांगौ बादि बिथोन होनाय आरो दंबावो नोंथां खोनासंबानो जाबाय नोंथाङा आरो गथ'साफोरनि मोनथाय बे आयदानि सायाव बिरसं फरायसंनाय आरो बेबादियैनो नांगौ बादि राहा लाहोनाय गथ'साफोरनि गथ'सा फोरनि मोनथायखौ मोनफुंहोथारनायनि बागै खौरां बिजों सावराय मेल सांग्रांथि मेल खुंनायफोरनि अनगायैबो बायदि बायदि बिथिंफोरनि गेजेराव बिजोंफोरनि गेजेरजों समाजनि गुबुन गुबुन थां- थाखोनि मानसिफोरा मानसिफोरनि गेजेराव फोसावदिंनाय आरो मोनथायफोरखौ संरैखाथि होनाय राहा लानाय जायखिजाया अजद सायावनो नायग्रोमनाय आरो गावनि फोसावनायखौ गावनि फोसावथाय फोसावनाय
औ नोंथां औ
नोंथांनिसिम ओमफ्राय जोङा नोंथां जोबनोसैबो नोंथां नोंथांनिसिम ओमफ्राय नोंथाङाबो आंखौ जाहाथे सोंथि सोंनायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथाङा मा बुंनो सानो बे
औ नोंथां नोंथांनिथि जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय जाहाथे आंनि सोंनायनि फिननायखौ होनायनि थाखाय औ जोंनाथ' दा नोंथां समाबो
समाबो जासिगोन समाबो गैलानो नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङा गोजोन फुंबिलिनि रायलायनायखौ नोंथाङा माबोरै मोनदों दा
थारैनो जोबोर मोजां मोनदों नोंथां।
औ नोंथां जोङा जोंनाथ' टाइमाबो गैला नोंथां होमबा अ दे अब्ला नोंथां
औ दे नोंथां
एवब्लानो नोंथां औ